औ खोनादोंना आब'आ
औ औ खोनाबाय आगै
औ औ औ आब'आ दा फ्रियैनो दंथ'योना
औ आगै दायो फ्रियावनो दङ
अ बिदिब्ला आब' जोंङो दिनै मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो-सावरायनो
औ
अ औ
दा जोंङो ओ बर'फोरनि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै सावरायनोसै।
औ।
औ बिदिब्ला आंङो ओ एसे फोरमायनानै होनिसै
औ आब' जागोन दे।
अ औ दा जोंङो ओ बर'फोरनि जानाय लोंनाय होनोब्लाथ' बर'फोरना माने गोबां ओ जोंहा जानाय लोंनायफोर दङ ना थ' बिदिनो माने बर'फ्रा औ बर'फ्रा दा जोंङो माने जोंनि गामि ओनसोलाव मोननाय ओ माखासे मैगं थाइगंफोरखौ जोंङो जानायखौ नुनो मोननाय जायो बिदिनो जोंना माने गोबां ओ गुबुन-गुबुन रोखोमनि जोंङो जायो। जेरै जोंनाबादथाय बड'फोरनि जानायफ्रा जाबाय जेरै जोंङो थिनानै जायो। बा फेसेवनानै जानाय बा बोथोर नायनानै जानाय। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंना ओ फोराननानै जानाय। मुलि महरै जानाय ओ बेफोरबायदि गोबां बायदि-बायदि रोखोमनि जोंनि जानाय लोंनाय दङ दा जोंङो ओ बिदिनो जोंङो ओ थिनानै जानाय होननानै बुङोब्ला जोंङो ओ माने जोंङो गोबां ओ माने नाफोरखौ जोंङो ओ बा ओ जोंङो सबायफोरखौ दोन्थुमना जानाय बेसर खुमब्रा ओ बेफोरखौ जोंङो माने दोननानै माने थिनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो जोंना फोरानना जानाय होनना बुङोब्ला जोंङो ना ओ नाखौ जोंङो फोराननानै जायो बेदर बेफोरबायदिखौ माने जोंङो फोराननानै जायो आरो बेजों लोगोसे जोंङो फेसेवना जानाय होनना बुङोब्लाथ' जोंङो नाफाम नाफामखौ जोंङो फेसेवनानै जायो माने जोंङो नाफाम नानिफ्राय जोंङो ना फाम बानायनानै जोंङो बेखौ ओ गोबाव समनि थाखाय दोनना गोबाव समसिम माने दोननानै जोंङो जायो आरो। आरो जोंङो मेनानै जायो मेनानै जानाय होनब्लाथ' जोंङो माने जेरै जोंना ओ हालदै बिलाइ बा खोनादोंना नोंथाङा
औ औ खोनादों।
औ औ हालदै बिलाइ बा खाथ्रि बिलाइफोराव जोंङो नाखौ माने ओ बेयावहाय हालदै संख्रि बेफोरबायदि माने होनानै जोंङो मेनानै जायो आरो। दा जोंङो जोंना माने मस्ला मस्लि महरै जानायबो दङ ना। जेरै जोंङो ओ गंगार दुन्दिया ओ ओमफ्रायो गंगार दुन्दिया बे ओ ओमफाय नोरसिं बिलाइ ओ अन्थाइ बाजाब बेफोरखौ माने जोंङो मस्ला-मस्ला महरै बा हाइजें बिलाइ ओ दुन्दिया बे-बेफोरखौ माने जोंङो मस्ला महरै बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। बेजोंनो लोगोसे जोंनि ओंख्रि बेफोर होनना बुंङोब्लाथ' जोंना गोबां ओ गुबुन-गुबुन रोखोमनि ओंख्रिफोर दंङना जेरैय अनला जों दाउ अनलाजों दाउ अनला मेवाइ दाउ सबायजों साम ओ अन्थाइ बाजाबजों खुसिया आरो जोंना दंबावो ओ गोबां नारजिजों अमा बेफोरबायदि माने गोबां ओ ओंख्रिफोर जों माने जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जोंनि बर फोरखौ दा ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबायदि मा मा रोखोम रोखोमनि ओंख्रिफोर जायो नोंथांङा एसे फोरमायनो हागोन ना।
औव जोंनियावहाय जोंनि जायगायावहाय दा ओरैनो बर नि ओंख्रि बेबायदिनो ओ अमाजों नारजि ओमफ्राय अनलाजों दाउ सबायाइजों साम बेफोरखौ जानाय जायो आरो। औ ओमफफ्राय दा औ नोंथांङा दा बे ओ अनलाजों दाउजोंखौहाय बे ओंख्रिनि बागै एसे फोरमायनानै खि ा होनो हागोन ना?
औ ओ अनलाजों दाउ औ औ आंङो बांद्राय मोजांङै मिन्थिया नाथाय माने जोंनि ओनसोलाव बा जोंहानि माने नफ्राव माबायदि बानायो बेखै आंङो एसे फोरमायनो हागोन आरो दा जोंना माने औ अनला संमनो थाखायदा जोंनो माने गिबियावनो अनखौ नांगोन ना अन गुन्दै अन खालामनो थाखाय माने- जोंना माइरंखौ हराव सोमना दोनो आरो हराव नंङाबा माने फुंङाव सोमबाबो जायो। आरो एसे सम सोमनानै दोनो जेब्लाहाय बे माइरंङा रुइगोन अब्ला माने बेखौ उवालाव आथि उवालाव देयोमोन आरो नाथाय आथिखालावथ ववाल्डआव बांसिन माने ववाल्डखौ बाहायनायखौ नुनो मोनलाना। ववाल्डबा दिंखि त बेखायनो माने बबेखौ - जोंना आथिखालाव माने ग्राइन्डार मेसिन मोनोना बेवहाय माने बेवहाय ओ उनग्लिनाय देनाय जायो आरो बा उनग्लियो आरो दा बेखौ उननानै माने जोंना बेदरखौ दाउखौहाय जोंना गोदानानै माने ओ गोदाना लानानै जोंङो बेखौ थावाव माने जोंहा एवग्रोयो ओमफ्राय औव दा थावआव एउ ओ बेदरखौ एवग्रोनाय जायो एवनानै माने बेवहायनो मस्ला मस्लि हालदै संख्रि गासैखौबो होनाय जायो आरो बे- औ बेजों लोगोसे माने एवनानै ओ बेदरा मोनबाथाय बा फिफ्टि पारसेन्ट बा सिक्सटि पारसेन्ट बेदरा मोनबा बेखौ माने दै होयो दै होनायनि उनाव बेवहाय जेब्ला दैया ओ गोदौगोन बेदराबो मोनगोन लोगोसे दैया जेब्ला ग्लब ग्लब गोदौगोन होमबाथाय माने जोंना अनखौ होनाय जायो आरो अनखौ होनानै ओ एरनाय जायो ओ खोस्लिजों बे एरनानै जेब्ला ओ ग्लब ग्लब गोदौनानै जोंना खोस्लिजों एरो एरनाय बेनि उनावसो जोंना खारैखौ होनाय जायो आरो ओमफ्राय दा दुन्दिया थाबाथ जोंना दुन्दियाखौ होयो नाथाय ओ दुन्दिया गौयि स मावहाय जोंना ओ गंगार दुन्दियाखौ होनाय जायो आरो जोंना बिदिनो संनाय जायो दा नोंथांमोना माबायदि सङो एसे
ओ औ ओरैनो जोंनियाबो नोंसोरनि बायदिनो सङो। बिदिनो बिदिनो बेदरफोरखौहाय एवबाय एवनानैहाय ओमफ्रायो बेदरखौ एवना लाग्रोबाय ओमफ्राय बेदरा जेब्ला मोजां एवनाय एवनाय जायो होनब्ला ओ एसे दैखौ होना होबाय। बिदिनो खोबनानै दोनबाय खोबनानैहाय दैया जेब्ला बिदिनो नोंसोरनि बायदि जेब्ला मोजाङै गोदौओ ग्लुब ग्लुब मोजां गोदौब्ला होमबा होमबानिया अनलाखौहाय एसे एसे आखाइायाव लानानै उन गुन्दैखौ माने आखायजों स्रु स्रु स्रु बिदि होलायनो होयो आरो गोजौनिफ्राय लानानै। ओमफ्राय माने गारबाजोंबो फारसे एरबाय थानांगौ नङाबा लाथा लाथा जायोना। औ गथा गथा जायो ओंखायनो मोजां माबानि थाखाय मिक्स जानो थाखाय गलिनि थाखाय एसे आखाइ फारसेजों एरनानै फारसेजों बिदिनो होबाय थायो। ओमफ्राय होननानै मोजां जायोबा ओमफ्राय बिदिनो एरग्लिबाय थादो ओमफ्राय बिनि उनावहाय ए से दसे समनि थाखाय खोबनानै दोनथ'दो गोदौहोदो मोजाङै ओमफ्राय बिनि उनाव मोननो सैब्ला गंगार दुन्दिया हो बाय नङाबाबो बेफोबादि बेफोरबायदिनो नङाबा दुन्दियानि समाव दुन्दिया मोनबाय ओ बेजोंनो ओमफ्राय होबाय होनानैहाय मोननोसैबा होबाय नालाय ओमफ्राय दुसे खोबनानै दोनफिनबाय ओमफ्राय बिदिनो खांबाय बिदिनो संना जायो आरो जोंनिथिंबो।
औ औ नंगौ। औ दा ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय आरो मा मा ओ मैगं-थाइगंफोर मोननाय जायो माने गामियावहाय?
औ जोंनि गामियाव ना।
औ
मिथिंगायारि बिदि मैगं-थाइगंआथ' ओरैनो थास' बि दा बायदिनि समाव थ' थास' बिबार मोननाय जायो आरो दिंखिया, थास' आइथिं बेफोरबायदिनो ओ मिथिंगानि बेफोरबायदिनो मोजां मोजां बेनो मैगंफोरखौ जोंनियाव मोनो आरो दैयावहाय सिंसा मैगं मोनसे थायोना सिंसा माने दैनि बेसर बिदिबो होनो। बेखौ मिथिगोन ना मोनथिया नोंसोरनिथिं जोंनिथिं बिदि होनबा एलायसि अ एलानसि मानदेब होनना बुङो। ओ बेफोरबायदि मैगंखौ ओ बेफोरखौ मोननाय जायो आरो जोंनिथिं दंग'फोरा दैमाफ्रा खाथि नालाय ओंखायनो एभेलेबोल मोननाय जायो।
नंगौ दा ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंथिंजायबो माने बेफोरखौनो मोननाय जायो आरो।
ओ
औ दा लोगोसे माने जोंना बेफोरखौ जानायजों लोगोसे माने जोंना ओ जोंनि गामिनि खायसे आइजोफोरा माने बे फोरखौ जोङो खानानै लांनानै माने हाथायफ्राव फानायखौबो नुनो मोननाय जायो आरो औ। बेनि गेजेरजों माने ओ मुलाम्फा जायो माने ओ न'खरखौ सालायनो एसेब्लाबो माने हेफाजाब मोननाय बायदि जायो आरो।
रां रुफा जों मदद होनाय जाबाय न'खर सामलायनायाव ओ
औ नोंगौ दा औ।
औ नोंथाङा बुंबानो जाबाय दे ओ।
अ माने नंगौ ओ बेफोरनि गेजेरजों माने ओ न'खराव एसेबाबो माने हेफाजाब जानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो। दा आ नोंथांमोननि ओनसोलाव दा बेबायदि समावहाय बा बेबायदि बोथोरावहाय मा मा ओ मैगं थाइगंफोरखौ गायनायखौ नुनो मोन्नाय जायो।
दाबायदि समावथ' ओ मैगंफोरा दैज्लांनि मैगं ओरैनो खाख्लौ माने ओ माबा जोगोनार जोगोनार ओमफ्रायो खुमब्रा, बहल बेफोरखौ गायनाय जायो आरो दैज्लांनि मैगं दा दाबायदि समावहाय। ओरैनो दाबायदि अखा बो थोर नालाय बारा मैगंफोरखौ गायनाय जाया आरो।
औ औ। नंगौ जोंनिथिं औ जोंनि थिंबो माने बेफोरखौनो गायनाय जायो आरो जोगोनार ओ खांख्रिखला आरो मैथाफोरखौ मोननाय जायो बेफोरखौथ' औ आरो जोंनाबो माने इफोरनो जिंखाफोर जिं खा बेफोरखौनो मोननाय जायो आरो। दा बायदि समाव माने मैगंफोरा बारा मोजां जायाना माने अखा हाबाय थायो माने नांगौबादि सान्दुं अ अखाफोरखौ मोना ना थ' बिनि थाखाय माने बांद्राय मोजां जानो नायगिरा गोबां माने ओ जोथोन लानांगौ जायो आरो मेडिसिनसफोरबो होनांगौ जायो। ओम।
मेडिसिन होआब्लानो ओरैबो ओ मैगं थाइगंखौ फिथाइफोरखौ मोजां मोननो नागिरा आरो माने एम्फौफोर जानानै होयो ओमफ्राय अखा बाराबाबो बिफाङा थैयो। बिदिनो जायो दाबायदि समावहाय।
औ।
थेवबो मैगं थाइगं गायनानै
औ बुंनो हागोन।
औ थेवबो मैगं थाइगं गायनानै एसे एनै मोननायफोरजोंनो बेखौनो दैज्लांनि समाव बा बिदिनो खुब ओ रांनि आंखाल समावहाय बेफोर न'नि मैगं थाइगंफोरजोंनो जानानै बेखौनो संनानै जानो हायो आरो मदद खालामो।
औ नंगौ माने दाथ' जोंना माने माइ गायनायनि दा सिजन नालाय गोबांखिनि माने हेफाजाब जायो आरो मानोना रांखावरिफ्राबो माने बे समाव बांद्राय थाया नालाय आरो हाथाय बाजारफ्रावबोथ' दा माने ओ मैगंफोरनि माने दामफोरा एसे बारा जायो नालाय बेफोरखौनो माने, औ गोबां माने हेफाजाब होयो आरो बेफोरो दा दा बे बिदि समाव माने।
औ
दा ओ जोंना समाबो जाना फैबाय बिदिब्ला दोनथ' सै नामा बे सावरायनायखौ बेयावनो।
औ जागोन दे नोंथां होमबा बेयावनो दोनथ' सिगोन औ।